अ
सानजौफुनि गोजोननि खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां दि दिनैयां नोंथांजों मोनसे खोथानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथां
अ मानि सायावमोन नोंथां
अ बेथ'आ जाहैबाय मबाइला मबाइला समफोर मबाइल कम थार लेपटप बागै ने बाराद बागै रायजलायनो नागिरदो नोंथां सानै बागै सावरायनो नागिरदों नोथाङा मबाइल दसे दसे थाथ'र नोंथां
दे दे दे
हेल' हेल' औ आं दिनै मोनसे खान्थियाव सावरायनो नायगिरदों नोंथां दे लेपटप कम्पिउटार मबाइल बे मोनथामा सुबुंनि जिउआव माबोरै खामानि माबोरै खामानियाव खालामो आरो सुबुंफोरा बेखौ बाहायनानै बोरै टेक्न'लजियाव हाबनानै बोरै जिउ
बे जिउ साखारिखौ मोजां साब ए खामानि जायोैफोर गोबावनो मावनो हानाय खामानि मावनो हानाय खामानि ओरैनो दा नोंथांनावथ' कम्पिउटार लेपटपफोर दंला बायोना नोंथाङालाय मा बाहायो लेपटप दोलाय मा मावो नोंथां
अ लेपतपजोंलाय आङो मिउजिकबो खालामो आरो दखानबो सालायो मिउिक सिमजिकबो मिउजिक प्रडिउस खालामो आरो नोंथां
नोंथाङा आरो आरो लेपटप कम्पिउटारबोथ' दं दा
अ दोंडो़
से सि सि मावोखोमालाय नोंथाङा लाय
अ अ ओम
ओमफ्राय नोंथां ओरैनो आंनावथ' नोंथां
अ
बेफोरावथ' सुबिदा गैथ'वा नोंथां
अ अ अ
बेफोरथ' आंनाव लेपटपबो गैथ'वा ओमफ्राय कम्पिउटारफोर गैथ' दाथ' नोंथाङासो बांसिन बुजिगोन खोमासं कम्पिउटार लेपटप नि बागै ओरैनो आ बाहायो अ बाहायो ओरैनो मा मा मावो ओरैनो
अ आंथ' कम्पिउटाराव नोंथां ओ न'वाव थानो न'वाव लेपतप दङो लेपटपाव नोंथां आं मिउजिक प्रडिउस खालामो आरो नोंथां
अ अ मिउजिकफोर अ अ
बेयाव किसुमान कसुमान सपयेत दं बेयाव रेकर्डिं खालामो आरो इन्टारेस इन्टारफेस दं इन्टारफेसखौ लेपटप आव कानेक खालामो
अ इन्टारभ इारभस मानि मानि इटारभेस
साउन्ड कार्ड होनबाय नोंथां साउड कार्ड बेयाव सं रेकर्ड खालामनाय आरो नोंथां।
अ अ अ अ अ अ।
एकबस द होननाय मोनसे सप्थार द नथां बेयाव रेकर्डिं खालामो किसुमान मिउजिक खालामो ओमफ्राय बिदिनो आरोाल कालसारखौ लाखिना दोनदो आरो नोंथां
अ ओरैनो नोंथांनि कालसारा मामोन?
आंनाथ' मिजिक मिउजिक खालाम आरो नोंथां बर' कालसार होन
बर'सा बर' भासा हिन्दी ओरै थायोना नोंथाङ मा
बर' बर' होनदां बर' कालारयाव ब' सांग बर'नि बिदि खालाम दां आं सिंगारफोर लोगो नांबाय आंलाय सिंगार लोगो नांनानै सिंगारा खनबाय ओमफफ्राय आं मिउजिकखौ प्रडिउस खालामनानै होबाय आरो। थां इउथुबाव इउथुबफोराव होयो। अ नंगौ नोंथां। नजिबकद सार आंनिया नोंथां लेपटप नङाबा जानाय नङामोन नोंथां लेपटपनि जेरै बुहुत
ओरैनो नोंथाङालाय नोंथाङा ओरैनो सट्रुमेन्टनि बागै माखो दामोमोन ओरैनो सिगां?
आंथ' गिटार दामोन नोंथां गिटार ओमफफ्राय हावाम खालामो माय सिफुं सिफुंखौ सोलोंबायदों सोलोंबायदों नोंथां। ाय इ ने प्रदस
औ नोंथाङाथ' मिउजिक प्रडिउस खालामनो एक्सपार्ट जाबाय ना जाथ'वाखैमोन?
अ ए एक्सफ्रा माने इन्टारने गेजेराव दों नोंथां।
गेजाराव अ गेजार अ अ उम उम। नोंथाङालाय मिउजिक मिउजिक खालामो होमा नोंथां?
खालाम खालाम
ओरैनो मा कम्पिउटार जादों नोंथांनियाव?
आंनावथ' ओ लाभा
आल खालामा
अ अ लाफान मांदां देल देल देल दल द ग र नांथ'आखै र' नोंथां माबामोन। दावराव जादों नोंथां दाय खोनाबायना नोंथां।
उम उम।
हेल हेल अ औ। ेल हेल' नथां हेल' अ एसे एसे प्रब्लेम जादोंमोन नों दां नेटआ
द
दा नोंथां नोंथाङाथ' मबाइल दङो नोंथांनियाव मबाइलथ' दङ नोंथांनियाव
मबाइलजों नोंथाङा
नोंथाङा ओ जिउ जारिमिनाव माबायदि मोनदों नों दा द मावनो बाहायनानै माबायदि
मबाइल बाहायनाथ' नों थां मोजां उम इन्टारनेट दं मोनो भडिअ फिलिमफोर नायनो हायो।
औ।
नै आं दा ओ मबाइलावनो माबायो ओ भिडिअ'फोर नायो। ओमफाय जि नै दा नै आंनाव नोंथां मबाइला आंना दोङो आइ किउ निअ टेन आर नोंथां वान ओइट ओइ फाइभ अवान ओइटि फाइभ नङा टु फिफटि सिक्स रम ओमफाय ओइद जिबि रेम ओइद जिबि रेम
अ थिगानो दों नोंथां थिगानो दों।
किउ अलप गेमिं फन जायो आरो इयाव आं गेम गेलेयो। ओमफाय नै आं आरो ओरै ओ नै सरकारनिफ्राय जब फैयोना जबफोरखो एप्लाइ खालामनानै मबाइलावनो भिडअ-सिडअ नायो आरो भिडिअफोर नायो।
अ नोंथां। अ मबेला होमबा बिराद हेल्पफुल जायो आरो नोंथां जिउ जारिमिननि थाखाय उम उम उम
आङो गेम ओ भिडिअ नायनानै टाइम पास खालामो। गेजेर गेजेर गेम गेलेयो नोंथां ओमफाय नेटनिफाय गियान लायो आरो नोंथां। नेटाव सार्च खालाम खालाम गियान लायो। जिमान हायो उम
उ
ओरैनोसै मबाइलाय मबाइलावलाय आरो मा खालामनो इनोसै आरो।
औ औ आंनावबो मबाइल दोङो नोंथां। ओ आंनाथ' मबेइला आंनाथ' पक' एक्स सेभेन प्र आरो ओ ओइद जि रेम टू फिफटी सिक्स जि बि रम
उम उ उ
बैयाव आंनियाबो जिउ जारि जिउआव बहत हेल्पुल होयो आरो मबेला
ओ
बिदिनो बहुद नलेज मोनो मबेइलाव इउटुब नायनानै फेसबुक इन्सटाग्रामफोर नायना बुहद नलेज मोनो। आरो आं आंथ' सिगाङावनो होननाय सिगाङावनो होनबाय मिउजिक प्रदुउस खालामो होननाया आं मबाइलावनो भिडिअ'फोर नायनानै सोलोंनो हायो आरो नोंथां बुहुत हेल्पफुल जायो आरो। दा जेरै मिक्स मास्टार खालामनो सिखायनांगो बिनि आयदाफोर मबाइलावनो मोनजोबो आरो साट जि टि पि याव फरायना बा माबा खाम ओ नायनो हायो। मबाइलनि जोरै आरो गेमफोरबोआथ' थाखायो गेमफोरबो गेलेयो आरो नोंथां। उम। उम बेनो ओ इनोसै नोंथाङा आरो सल'फोर खोनासंनो हायो टाइम पासनो।
हम
बेफोरनो आरो नोंथां मबाइला बुहुद जिउ जिउआव नांगो आरो नोंथां मबाइला बहुद गोनांथि मबेला जोंनि थाखाय। आरो आरो नोंथां। जेरै लामा सामाफोराव आनदायला बायोबा गुगोल मेप फायो बेयाव गुगोल मेपाव नायनानै ओ नोंखौ जियाव थांनो गोसो सियाव माबा माबानो गोसो इयावनो थांनो हायो नोंथां आन्दाया ओ गुगोल मेपानो लाना थाङो। बत हेल्पफुल आरो मबेला
अ हेल्पफुल हेल्पफुल
एसै आरो आजिखालिथ' आरो जाग्रा लोंग्राफोरखौनो अर्दार हरनानै नवालागि हटेलाव थांलाय थांलाया हसिया नवालागि जाग्रा मुवाखौ सयो जमेट' सुइगि बिदिनो इनि बेनि सायाव आरो फ्लिपकार्ट दङ मबाइलाव
क्लिक्कारा अ अ अ
बुसथुफोरखौ नांगौबा मार्केटाव थांलाय नाङा टाउनाव थांलायनाङा फ्लिपकार्टावनो थुनानै माबानो हायो दिहुरनो हायो
नोंथांनियावथ' दा जमेट' सुइगिथ' गैथ'वा खोमा ना नोंथां अ
जमेट'खौ दा जोंनि जोंनि एरियायाव एभेलेबोल गैथ'आ ना नोंथां
ओ फ्लिपकार्टआवथ' होनदोंनो जानांगोन नोंथां
औ फ्लिपकार्टा होदों नोंथां बे फ्लिपकार्टाव फ्लिपकार्ट आथ' बहुत हेल्प मोनो नोंथां फ्लिपकार्टनिफ्राय
थाङो खोमा ने
थाङो थाङो फैयो फैयो नोंथां गामियाव फै
बुसथु बुसथुफोर अर्दार खालामबाथाय ओम जिमानि इलेक्ट्रनिक बुसथु आरो जिमान माबादों सब फैजोबो आरो फ्लिपकार्टआव
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां इयुनाव रायलायबावगोन नोंथां मोजाङै रायलायबावगोन दे दे नोंथां दे जागोन दे जागोन दे दे नोंथां
दे जागोनना ओम दे दे दे